खुलुमबाय नों
औ नोंथां।
औ नोंथां। नोंथांनिसिम आङो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोग्बाय नोंथां।
औ औ नोंथांनिसिमबो नोंथां।
नोंथाङा आंजों माखासे सम रायलायनो फ्रिद समफोर दं नामा नोंथां?
औ दङ नोंथां दङ।
दा अब्ला गोजोननाय थाबाय आङो मोनसे टपिकनि सायाव बा आयदानि सायावहाय आङो नोंथांजों सावरायनो आङो सानदों। दा जोंना गोनां टपिकआव बा आयदायावहाय जोङो फैनोसै आङो दा बुं रायालायसै। सैबा बाना जायखौ दैबाना होनबाथ' जों मिथिखायो दै बानाया मा? आरो माबोरै जायो आरो दैबानाजों मा माजों खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै नोंथां।
दा नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ। दैबाना दैबाना होननानै बुङोब्ला हा दै देर ओ दै देरनानै फैनानै लोमसाव फैयो माने जोंनि सुबुंफोरनि बा मिथिंगायारि सम्पदनि गासैनिबो माने ओ खहा खालामो नोंथां दा आं बेखौनो बुंनोसै बानाया जोंनि मान मिथिंगायारि सम्पदफोरनि आरो जिब जुनार आरो मानसिफोरनि जिउ खुंनायाव मा माबायदि ओ
गाज्रियै गोहोम खोख्लैयो बा खहा खालामो बिनि सोमोन्दै आं एसेबाबो खिथानोसै नोंथांनिसिम दा गिबियावनो मा ओ दैबाना नाया जायोब्ला मा जोङो ओ मैगं थाइगं आबादथिलि आरो थाग्रा खुलि लामा फरायसालि गासैयावबो जों भुगिनानै थानांगौनि गोनां जायो दा गिबियावनो जोङो मा ओ दैबाना जायोब्ला जोङो जानाय लोंनाय थानाय गोबां गोबांथार जायगानि खहा जायो जोङो मा
आबादफोर फोथारावबो जुदि दैया लोमसावबा मा बे आबादा थांनानै थाया बियो मा जायो होननानै मिथियोब्ला नोंथाङा मिथिखागौ थैयो बा रानो बा ओरै जायगाफ्राबो लेथ्रा जानानै जोंनि मानसिफोरनि ओ हां लानाय बा बेराम आजार जानायावबो गोबां गोहोम खोख्लैयो नोंथां आरो जोङो बेफोरनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला दैबाहा दैबानाखौ जोङो ओ माब्रैहाय जोङो होबथानोबा लाखिनो राहा लानांगौ होनोब्ला मा जों गिबियावनो मा दैबानाखौ लाखिनो जोङो दै लामा सगायग्रोनांगोन लोगोसे आरो जाम्फै नाला गामियारिफोराव जोङो दैनि थाखाय जोङो दै खारग्रा बा दै फैग्रा लामा होनांगोन
औ
अब्लासो दैया मा गाव फैनो हागोन बा गावनि लामाथिं थांनानै जोङो जोंनि सायावबा मिथ मिथिंगायारि सम्पदनि सायावहाय मा खहा खालामनाया खम जागोन दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो ओ आं नोंथांनाव फंनैसो सोंथि सोंनोसै ओ दैबानानि थाखाय नोंथाङा होबथानायनि थाखाय मा मा राहा लागोन बेखौ मिथिगौ आरो दैबोना मा मा जोंनि मिथि गेरिस आरो मानसिफोरनि थाखाय मा मा खहा खालामो नोंथाङा एसेबाबो फोरमायना होदो दे
औ नोंथां दाथ' दाथ' दैज्लां बोथोरबो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
ओ दाथ' दैज्लां बोथोरबो ना नोंथां मानो होनोबा दा दानि दिनाव अखानि बिबाङाबो गोबां हा हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नांगौ
ओ जायनि थाखाय जोंहा गो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव जोंनि हाजो खर'निफ्राय गोबां अखा हानानै दै बाना बुफाय बुसि फैयो हाजो हाजो हाजो खंखर खुरखा खुरसि फैयो जाया जेराव जोंनि आफाङाव आबाद मावनाय माइ गायनाय खोथिया फोनाय बायदिसिना आबाद थिलिखौ जोंनिखौ सिलिंखार खालामलाङो जायनि जाहोनाव हाखौ बालाखौ फैजोबनानै दोननाय जायनि थाखाय आबादबो जाया आबादफोरखौ फबफना दोनब्लाथ' जोंहाथ' गोबां जेंनाजों भुगिनांगोन नङा होमबा नों थां जायनि जाहोनाव जोङो बेनिखायनो जोंहा दैमाखौ बिनि दैबाना जायैनि सिगाङावनो जोंहा एसे एनै राहा लायोब्ला एबा दंग' एबा जाम्फैफोर जावनानै लायोब्ला जोंहा जोंनि आबादा एबा लसनिफ्राय एसेबाबो खमायगोन आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ
ओंखायनो जोंहा दैबानानिफ्रायबो बारग'नो थाखाय गोबां गोबां आयदा दङ बेनो आं दानि बावैसो बुंलांबाय जे दंग' जाम्फै जावनानै जे जावनानैसबो एसे एनै दै गाथि मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दा थ' जोंहाथ' फरायसालिफ्राव थांनोबो लामा हारिफ्रा खुरखाालांबाथ' जोंहाथ' बिनि बेयाव थांलाय फैलाय सुबिदा खालामनो थाखायथ' जोंथ' नाव नावखौ थालारिबाबोथ' नाव बानायना गोनां जागोन ना नोंथां जायनि थाखाय औ नोंथां दा बेनिखायनो जोंनो जोंहा बानायनो गोनांथि दङ आरो नोंथां दा दै बानाया जों सुबुं माहारिखौबो गोबां खहा खालामदों जायनि थाखाय जोंहा जानो गोनाङा मैगं थाइगंफोरखौ खिथि बाथिफोरखौ गासैखौबो बुखार बुसिलांबा जोंहा माखौ जानो नोंथां नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोंहा दै बाना खौ गिबियावनो जोङो दैबानाखौ बेलेग गुबुन लामा दानखेना हरोबा जोंहा दैबानानिफ्राय गोबां रैखा मोनो नि चान्स थायो जे आरो बेजों लोगोसे जोंहा सुबुंफोरा गिबियावनो सांग्रां जानांगोन जे दाथ' दैज्लां बोथोर जेराव अखा अखा बांखानि हानाया गद गैया नै दानो हागोन दानो हाया बिदिसो नङा होमबा नोंथां दा बेनिखायनो जोंहा गिबियावनो जों मानसि एबा सुबुं माहारिफोरा सांग्रांथि जाग्रोनांगोन दैबानानिफ्राय रैखाथि मोनोब्ला दाथ' नोंथाङाबो मिथिखादों जानांगौ नुदों जानो हागौ ससियेल मिडियाफोराव गोबां अखा दैबानाजों गोबां मानसिफोरनि न' बां खिथि बाथि दंस' जालांजोब्बाय नङा होमबा नोंथां दा सुबुङा थानो थाखाय राहा गैला थानो थाखाय न' गैला जानो थाखाय माइ माइरं गैला जेराव दै बानायानो बुख खालामायोब्ला अब्ला सुबुंङा माखौ जानानानै थांना थागोन नोंथां दा बेनिखायनो जोंहा गिबियावनो राहा लाग्रोनांगोन बेनिखायनो आरो जोंहा गोबां राहा दङ दैबानानिफ्राय बारग'नो थाखाय गिबियावनो जोङो जुदि दैखौ नालाखौ दैखौ नाला जावनायनि सिगां सिगां गैया जोंहा गिबियावनो जोंहा बेनिफ्राय थांनायनि बेलेगाव जायगा लायहैखानायनि राखा खालामनांगोन आरो दा नोंथाङाबोथ' नुदों जानो हागौ दैबाना गोबां दैजों मानसिफोरा लोमसावनाय आरो। जोंनि साइदावबो जों नुनो मोन्दों गोबां सुबुंफोरानोबो दैबानाजों दै दालांबायनानै बायदिसिनाफोराव दुगैनो थांनानै दै दैमा दैसाफ्राव गब'नानै थैनाय नोंथाङाबोथ' मिथिखागांगौ जानो हागौ।
औ मिथिदों नुबोदोंमोन नोंथां।
नोंथां आं बुंनो थाङोबा जोंनि उदालगुरि भैरबखुन्दआवबोबां मानसि थैदों नङा होनोमबा नोंथां।
औ औ औ नंगौ।
बेखायनो जोंहा गोबां बेफोरनिफ्रायबो सांग्रां थानांगौ दैबानाफोरनि सायाव गोबां सांग्रां थायोब्लासो जोंहा गावनि जिउखौ बासायनो हायो दैबाना बुंनो थाङोब्ला जोंहा सुबुं गोबां दैबाना मा गोदै गोाबानो जोंनि गोबां मोनसे गिदिर सुथुर बायदिसो नङा होमबा नोंथां?
नांगौ नांगौ।
दा मा खालामनो नोंथां बेबो मिथिंगानिनो मोनसे नियम।
एं औ औ औ।
औ दा। मिथिंगानि नियमखौबो जों सुबुं साहारियाबो गनायनाबो लानो गोनांबो जागोन नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जा जानो गोनां बिसोर जायो अब्ला जोंलाय मा बहा हमथास्लाबनोबो हानो नोंथां। जोंबोथ' मिथिखायााखि उनाव मा जागोन सिगाङाव मा जागोन होननानै नङा होमबा नोंथां।
औ नो
बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि एरिया एबा नोंथांनि ओनसोलाव दैबाना जाफेरनायुफेरबायना नोंथां आरो दैबाना? जादोंब्ला बेफोरनि बे बारग'नाय राहानि बागै फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? औ दे फोरमायलाय नोंथां।
जोङो दैबानानि मा मा मा राहा लानांगौ जों मा गिबियावनो जोङो मा? जेब्ला दैबाना जायो जागोन अब्लाा दै बेजों दै बे दैनि लामाखौ ओ। बे दैमाफोरखौ जोङो बानाय नाङोबा जोङो बलडारफोर होनांगोन जाहाथे दैबाना जायोबा बेखौ बे खुरखाया लाङा बा जोंनि मानसिफोरनि माइ गायग्रा फोथार न' बां खहा जाया बे बेखौ जोङो नायनांगोन आरोखि। बे मोनसे थांबाय आरो दंबावो नोंथां जुदि जोङो दै बाना जायोब्ला जोङो सुबुं माहारिया माबोरै दै बानायाथाय रैखा खालामना बारग'नो? जोङो बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मा दैबानानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मा नाव नांगोन। मानि जोङो ओ जुदि गोनांथार इमारजेन्सि जायोब्ला जोङो बे नाव सायावखौ गाखोनानै मा जोङो गावनि जिउखौ बारग'नो थाखाय बे जायगानि फ्राय मानि दैबाना जायगानिफ्राय गुबुन मोजां जायगासिम जोङो दावबायलांनो थाखाय जोङो मा नावफोर नांगोन जेरखम नावफोर गैयाब्लाबो जोङो मा गोदोनि दिनावथ' मिथिखायो थालिरफोरनि दिंग्राफोरखौनो थालिरखौनो दैखौ हारोमोन दा गोदोनिया आरो। दायो अ फाराग दंसै नोंथां दै बाना होननानै बुङोब्ला। फारसेथिं बिफां लाइफां दानोन दानफायनाय ओरै हाग्रामा बिदिनो दानफायनाय जिब जुनार खमायलाङो। बांनाय मानसिनि सुबुं अजिब्ला बांनायजों लोब्बा थानानै दानि दै बारानाया मा गोदोनि बायदि जाला मानिे बुंस'नो हाला आरोखि ना मानिफ्राय दै बाना जायो बे बुंनानै फोजोबनो हायाबो बा रायजलायबाय थाबाबो टाइम आरो जोंना मा समनि आंखाल दा जोंनाबो समा जानानै फैबाय नै नोंथां दा नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोनबाय मोनबाय आं नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय जासिबाय नोंथां आरो जों मोनसे टपिकखौबो जोङो लानानै लोगो मोनगोन होननानै आं आसा थाबाय नोंथां दा नोंथाङा मा बुङो बे जोबनोसैखिनि समाव
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्रायबो रोजा रोजा साबायखर नों बिथांनिफ्राय माखासे गोबां मिथिनो मोनै आयदाखौ मिथिनो मोन दैबानायाव जों माबोरै बासायगोन एबा माबोरै बारग'गोन दै बानायनिफ्राय बेखौबो जों मिथि मोनबाय नङा हबा नोंथां दा दा बेनि नोंथाङा मिथिहोनायलाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बुङो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जा जासिबाय दा बे खम समनि सम मावब्लाबो जों नोंथांजों आं सावरायदों दा समावाबोथ' नेबाय नेनानै थाया दा समावथ' जानानै फैबाय दा बेनिखाय बेओंखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरबो जासिबाय नोंथां। औ दे नोंथां औ नोंथां।